औ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे मोजांयैनो।
दा मानि माबानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन दा जों सावरायनो सानदोंमोन
औ इदिनो बर'नि जेनेबा जामुं आदारस बेनि सायाव बिनि सायावनो एसे सावरायसै नङा होनबा
दे ओ
औ
सावराय जायो ।
उम नोंथाङानो इसे ज बुंदो नामा ।
मा होनदो ।
नोंनिफ्रायनो इसे जागायजेनदो नामा ।
जोंना बर'नि ओनब्लाथाय जानाया अमा अमा बेदर मेन बेनिफ्राय सामु
औ
सामु, खांख्राइ गांजेमा एं खावरि इफोरबो जा जोंनि मेन ओमफाय आरो मोनसे नाफाम दं सामु ओंख्रिखौ मायदि सङो एसे खोथाना होनो हागोन ना नोंङो
औ हागोन मानो हाया जानो सबायखौ जोङो जेनेबा सामखौ खननानै लायबाय जोङो गंसे बिलो ना फ ख्रि यावहाय साम खनना लाबनानै जोङो माने हरसे बेखौ माने बिनि सामनि लेथ्राया गगारनो थाखाय जों इखौ हरसे दैयाव सोमगारना दोननांगोन नआवहाय बिनिफाय जोङो आरो अखानायै जोङो बिनि जेनेबा दाखोन थायोना बेना
औ दखोन थायो दे ।
दाखोनखौ जोङो सायनानै आरो खिथु उननि माबाखौ जेनेबा मा होनोखौ लानजाइ होनांसिगोन इ खिथुखौ दान हैना
ओ दानसयो ओं
अ एखौ दानसनानै आरो माने साबफा हुनानै माने जेनेबा इदिनो खेरखाफ्राव दोफ्राव लानानै मानजिनानै गोजों खालामनानै नेमुफोरजों मानजिनानै ओहोम एखौ माने आरो माने दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो जेनेबा इ माने आरो खिगार लांना जेनेबा बिनि मैलाया बाहेर जाजोबनायनि
औ औ
बिनि उनाव जोङो सबाइजों जागोनथ जेनेबा जों सबाइखौ एवनानै देख्रेबना लानानै खारैजों ग्लब ग्लब गोदौ होनानै दैयाव सबाइखौ मोजां जाङै रुइहोनानै खारैखौ नांनाय बायदि होनानै उनाव सोबाया सबाया जेब्ला रुइ रुइयो अब्ला माने जोङो सामखौ होयो आरो ओमफ्राय सामखौ होनानै जोङो ओ जि जि नांगौ संख्रि फानलु बेफोरखौ देनानै होयो आरो सामखौबो एवफ्रामगोरो आरो एसे थावजों किसुमाना थावजों एसे एवफ्रामना लाग्रोयो किसुमाना माने खारैजों एवो आ माने बेलेक बेलेक सोरनाबा संनायफ्रा बेलेक बेलेक रोखोमनि जायो
ओम ओम ओ नों माब माबायदि सङो नोंलाय
आंङो आंबोथ माने निजि हारसिं बारा सङा संनो रोङा बिदिनो माने जि हायो बेनो आरो जेनेबा थावजों एसे एवफ्रामना लानानै उनाव सबायखौ गोदौ हो खानानै माने सा सागं सानानै खांना दोनथनानै उनाव सबाय एवनाय जायो मानो साम एवनायावनो माने सबाइखौ लुनानै होयो आरो जोंनिखिजाय लुना होनानै उनाव बिदिनो दुन्दियाफोर गंगार दुन्दियाफोर बिदिनो गारसनना होसिगोन आरो आरो मालाबा माबलाबा बे हाइजें बिलाइ गोरलैया बे
औ उम उम मोदोंमो उम ।
नोंसिनिथिंलाय मारै सङो नोंबोथ' संनो रोङो ना रोङा रोङाबो जानो हागौ नङा
रोंगो रोंगो दाखालिसो संखांबाय औ दाखालिसो संखांबाय आं ।
दासो
बे जारिदोसो फुदुंना जादोंमोन माने
अ जारिजों मारै मिथिया आं जा फेराखै
जारि जारिजों
औ
मोजां जायो एसे गोरा गोरायै ।
अ जानायनायजागोन माब्लाबा संनाय जाफेराना खिजाय बिनो माने जारिफोरजों बारा जाया बिदिनो मालाबा अनलाफोरजों जायो ।
ओम आं बांसिन गो साम'खौ गो थाव मोनो होनबाथाय खाला दालिदो आं बां सिन साथ थेस्टिसिन जानाय मोनो आं ।
औ सबायजों बांसिन गोथाव जायो ।
खाला
खाला दालि मानि मा
खाला
अ आतसा काला दालि कला दालि होनोना जोंनिथि जाय काला होनबास कला होनबास आं आर कला होननायखाय बे सबाइ हानि सबाइया एखौसो सानदों काला सबाय अ
औ बेजों बांसिन टेस्टि मोननो आं माने बांसिन
औ माने आं सबायफोर सबायजोंसो बांसिन जा नाय थांगोन आं दाय
जायो खिन्थु आं बेजों बां सिन मोजां मोनो गोथावसिन।
औ माने बयनिबो टेस्टिया आलादा आलादा
टेस्टिया औ आंनिया खिन्थु आं इदोसो
उम आं। फोरजों बारा जानाय थाङा साबाइजों बांसिन जानाया थाङो आरो जोंना।
उम उम उम।
समा सम जोगोनखौबायो। हेलौ।
औ जोगोनारजोंबोजाय ओनदो आं। मोजां मोननाय दानाय नङाखो होनालाय। बेजोङो।
आरो दालिजोंबो जायो दालिजोंबो खारै जायो दालि।
दालिजों औ आरो थासबिबार जों जायो होननाय खोनादों।
हा आं खोनाफेराख थास बिबार जों
ओ आं जाफेरबाय। जानायालाय।
जाबाय मारै संना जानांगोन जेनेबा बेखौ थासैबिबारजों।
थास बिबारखो। जेरै होयो बेखौ संना लानानै उनाव एवफ्रावनानै थास बिबारखो होदलाना होबाय।
औ।
ओ मालायफोरखो गुबुनखौ जानाय खोनानानै आंबो जानाय नायदोंमोन आरो।
उम इदिनो सिक्किम जेनेबा जानो रोनांगौ टेस्टिफ्रा बोरै बोरै आलादा आलादाफोरखौ लानांगौ नङामोनब्ला।
एसे टेस्ट लालायनो होननानै।
औ नों सब -सब औ ओंख्रिनो मादाव माखौ सब। से गोथाव मोनो जेनेबा सबाय दाउ अनला। दाउ नारजि अमा।
औ इनि बांसिन होनबाथाय सबायजोंब्लाथाय आंनिया। सबायजों अमा बेदर जानाङो।
अ सबायजों अमा बेदर गोरान।
अ एसे रानफुनन्दाय गोरानबाथ बुंनो नांला। होमबाथाय टेस टेस होन जायो ओ। ओमफ्राय अनलाफोर अनला दाउ। उनला दो दाव जानांगो।
औ लोगो लोगोआव नाफाम बा थोन थानांगौ
औ नाफाम उम नाफाम नोंसा बानायोना बानाया नोंसा?
गोदोहाय बानायनाय मोनदोंमोन जोंबो बानायनो मोनदोंमोन नाफाम खौलाय ना सारनानैहाय
ए
आथिखालावसो बारा बानाय बांनाय थांला जोंहा सिगांलाय बानायबाय थायोमोन हाखराल औ नोंसा दोङो औ ना मोनसै ना मोनसै खोमा ओंखायनो माने नाफाम
ना मोन ना मोननाय माने ओरैनो बानायबाय अलब बायदेरनायबो होबाय
औ नों मिथियो नामा नाफामखौ मारै बानायो?
नाफामखौ ना गोरानखौ ला बाय थास' बुगला खोलाबाय
औ
थास बुलाखो बिगुरखो जिरनानै
उम औ मा थास' गांखंखौनो होना ना?
थासखौ गाखङानो थास बुग्ला जाहैबाय उननुफ्रायद ओ उलाराव नङाबा दिंखियाव देबाय देग्लिबाय देनानै हासुं औवा हासुुं आवबो दोनो।
औ किसुमाना बयाम आव दोनोना?
बयेमावबा दानिया बयेमावनो दोननो बांसिनानो
औ
बाला हासुं दोनला बयमावनो दोननोन ओम
ओम
खाथेनानै मोदै दोनबाय गोराहाय
औ
दोनबाय उनाव पास मा सय मा सारि मा
जिमान गोबाव दोनो इमान मोजां जायो खोमा न नाफामा जोंङो खिनथु बांद्राय गोबाव दोनालाय आरो थाम बिदि दोनोआरो
बारल हाबनो मोना आरो
औ बार हाबबाथाय गोखा जायो खोमा न
गोखा जायो ओम नारजिजों अमा जान हागोनना हाया नो
हा
नारजिदों अमा जानो हागोनना हाया
हायो बांद्राय गोखाखौ हाया
अ नारिजमायाबो फेभरेट जायोना बरनि गोबांनिनो अ नारजिमा अमा बुंबाथाय बरनि फेभरेट
जायो अब्लाबो जायो जेनेबा गोखाबाबो जायो आरो जोंनि बरनि ओंख्रिखा नांलाय नारजि अमा होनबाथाय आरो जानो हायाब्लाबो जानो लुबैयोलायो नङा होनबा
औ आं माने थाखाय सोंदों होनब्लाथाय खायसे हिनजावफोरा जानो हायाना सिख्लाफोरा माबा हिनजावफ्रा जानो नागिरा गोखाखौ हाया
औ कसुमान नारजिया ओम गो खा थाबाङासो
थाबाङा ओहो
किसुमानासो माने बुहुत गोखा जायो किसुमान संनाया बारा गोखा जाया किसुमाननिया गोखा जायो
ओम
आं औ किसुमान आं आं गोखाखौ बारा मोजागा एसे गोखाहां माहां जायोना बेखौ मोजां मोनो आरो बांद्राय गोखाबाथाय जा नाय
बाथोन मा बाथोन जानो मोजां मोनो नोंलाय
बाथोन होनबाथ मा बाथोन होनगोन आंखौ मा होनो जेनेबा ना गांजेमा बाथोनफोरखौ मोजां मोनो आरो गांजेमा बाथानबो बांसिन मोजां मोनो बिनि मोदोमनाय आरो माखासे हाइजेंफोर होननानै देबाथाय बांसिन गोथाव जायोना हाइजें
बानलु ओइ माबाया आरो मा होनो थिंखिया बानलु खेबजां
औ बानलु खेबजां बानलु सि
औ औ सिब्रबो होनो
औ
बेखौ होबाथ'‌ बेराद टेस्टि जायो।
औ टेस्ट टेस्ट जायो मान मोजां संनानै जाबा मोजां बुस दुमनानै जाबानो टेस्टि जायो।
ओम जाब्रां होनांगौ आरो
औ जाब्रां-जाब्रांफ्राबो लखेल जानांगौ न' बा बांसिन मोदोमोना लामाबो
एसे
औ
बोरैबा मोनामनायबो दं।
औ औ खिसुमाना माने मोजां गाज्रि थायोना एदिनो
उम दे होमब्लालाय
औ दे औ औ जागोन दे औ औ